औ खो हेल' नोंथां आंहा जुदि आंनो एसे समायनि थाखाय सम होन हागोनब्ला
अ हागोन नोंथां हागोन
आयदानि सायाव सोंनो सानदों
औ नोंथां औ
नोंथांनियाव आं दैज्लां आबादनि सायाव एसे सोंनो सानदों
औ नोंथां औ हागोन नोंथां
औ
दे बिदिब्ला आं फोरमलांसै दं नोंथां
औ नोंथां उम
औ दा नोंथां दाथ' जोंनिया दैज्लां बोथोर नङा होनोमबा
औ औ
औ दाथ' जों आथिखालावथ' जों दा जोबोद दैज्लांबोथ' जों आथिखालाव जोबोद गोबां सुबुंखौ जोंङो माइ आबाद मावनाय नुनो मोन नंङा नोंथां
औ
औ दा जोंङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंङो इयुन जोलैनियाव माइ आबाद गायनो थाखायथ' जोङो बिधान दोनलांखायोल' नोंथां
औ नोंथां
औ बे बिधान मायलिखौ जोंङो बे जोंनि ओ जोंङो दैज्लां बोथोर मोनफायो अब्ला जोंङो बेखौ आबाद मावनो थाखाय जों बेवहाय ओ जोंनि फुख्रि एबा हाखर हालाया जोङो बेखौ सोमनानै दोननाय जायो नांगौ नोंथां खायफाबा खायफाबा फाथो बस्थायाव सोमनाय जायो ओमफ्राय बेखौ खायफाबा प्लास्टिक बस्थायाव सोमनाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां।
औ औ। बेखो जों सोमखांनायनि उनाव साननै बा सानथाम थानानै जों बेखौ जों बै बस्थाखौ जों खुलिना नायो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां।
अ बेहाय गाजा अरगोन ना अराखै बा खिलिदोंना खिलियाखै बोखारनानै बेखौ जोंङो नायहैनाय जानाय नंङा होमबा नोंथां?
औ।
अ बेखौ नायखांनायनि उनावथ' जों बेवहाय जोंङो बै जों ओ बे माइज्लिखौसो लाना फैनायनै उनावहाय सानसे दोनफैयो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
बेखौ जोंङो आरामसे हायाव बनानै दोनो बेखौ लोगोसे सायाव जोंङो जाबनो थाखाय ओ लाइ लाइ बिलाइ नङाबा जोंनो थास' बिलाइ नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ औ लोगोसे जोङो बै फोथाराव जों बै माइज्लिखौ जों फोनो खोथिया फोनो थाखाय बेयाव जों बै ओ फोथाराव द-दब्लसे बा दब्लायनै जों बे हाखौ जोङो गिबियावनो बेखौ जों मा खालामो जोङो खारायग्रोना लायो नङा होनबा नोंथां? औ औ खाराय ग्रोनायनि उनाव ओ बिदिनो जों सानसे थांनायनि उनाव आरो बे बेखौ जोङो ओ नैथि खेब हालेवबाय हालेवबावो नङा होनबा नोंथां?
औ औ नोंथां।
औ औ हालेवखांनानै जोङो बेवहाय मा खालामो
औ नोंथां औ औ।
ओ हाया मिस मिस मोन-मोनो-मोनोब्ला जों बेवहाय बे जोङो माइज्लिखौ जोङो बेवहाय फोनाय जायो नङा होनबा नोंथां? औ बेयाव फोनाय जायो आरो नोंथां। बेवहाय फोखांनायनि उनाव जों बेखौ सान ओ बिदिनो सब ओ सोरबा जि-जिबा दिननि उनाव सोरबा नैजि दिननि उनाव बेखौ जों बेखौ बेहाय हासार सारनाय जायो आरोना नोंथां। बे खोथिया ओ जाहाथे गोलाव जाथों होननानै बा मोजां जाथों होननानै बेयाव हासार सारनाय जायो आरो नोंथां औ जि जि दिननि उनावथ' ओ नैजिदिन उनावथ' जों बै फोथाराव जोङो जों माइ आबाद मावगोन न'ङा होनबा नोंथां? बेखौ जोङो गिबिनो खालायग्रोना लायो आरो नोंथां औ। खानानै जोंङो सानसे सिगां खोथिया फुगो-फुयो आरो नोंथां। औ बिदिनो ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि आइजोफोराबो खोथिया फुनाय जों नुनो मोनो आथिखालाव आइजोफोराबो फुयो। आरो लोगोसे मा होनो बेखौ हौवा मानसिफोरा फुनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां ना।
औ औ।
औ। फुखांनायनि उनाव बै ओ सानसे उनाव बेखौ जोङो आरामसे बै फोथाराव जोङो बेखौ माइ माइ आबाद गायनो थाखाय बेवहाय जोङो बे हाखौ जोङो आरामसे बिदिनो औ खननै खनथाम हालेवनानै बे हाखौ मिस मिस खालामनानै दै एसे थाबाथाय बेवहाय ओ माइ जों गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। माइ आबाद गायखांनाय उनावथ' ओ बिदिनो सोरबा जिबा दिन सोरबा बिदिनो नैजिदिन सोरबा नैजिबा सान बिदिनो ओ बि-बिनि उनाव बेवहाय जोंङो बायदिसिना बिना रोखोमनि एम्फौ जानाय एम्फौ जायो नालाय बै माइ आबादाव फसलाव बेनिखायनो जोङो जाहाथे बे एम्फौआ जानो हाया होननानै जों बेवहाय जोङो मुलि सारनाय जाया नोंथां।
औ नोंथां।
मुलिबो सारनाय जायो लोगोसे हासारबो सारनाय जायो न जेरै जों हासारखौ इउरिना होननानै मिथिनो मोनो पटासफोरबो जों बायदिसिना रोखोमनि सार सारो नंङा ओमबा नोंथां औ। बेवहाय हासार साखांनायनि उनाव बिदिनो साननै बिदिनो मास मोननै मोनथाम मोनब्रैनि उनाव बेवहाय बेयो जेला माइ आबादा फिथाइ थायो एबा फिथाइ थरायो थां थरनानैथ' ज बिदिनो मास मोनसे मोननैबनि उनाव बेखौ जोङो मोनो बे माइ आबादा नोंथां औ माइ मोनखांनाय उनाव बेखौ जोङो हानानै आरामसे न'आवहाय लाबोयो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
अ दा नोंथाङा मेसें बोथोराव मा मा आबाद समाव होन एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां औ नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलां।
औ नोंथां दे।
जों मेसें बोथोर होनब्लाथ' जों गोबां आबाद मावो।
औ औ नोंथां औ खोनादों।
गोबां आबाद मावो जों दा जेरै आलु बेसर सर खबि बान्दा कबि फान्थाव गोखै हैइ बायदिसिना मैगं फै जों दा जों दाथ' थां खुगाजों बुंफबनानै बुं बुंजोबनोनो हाया। जोंनाय दा नोंनो दा जेरै आलुफोरनि बागै बुंना होनोसै दसे दा दा जेरै आलु ओ नोंथाङा जुदि आलुखौ नोंथाङा जुदि फोनो सानदोंब्ला
औ नोंथां।
गिबियावनो नोंथाङा आलुखौ हाथायनिफ्राय आलु गोरलै गोरलै बासिनानै बायना लाबोग्रोनांगोन गिबियावनो बेनि बे आलुखौ नों बस थायाव सोनानै बस्थायाव सोना खाथिना दोननांगोन अब्ला बेयो आलुआव गाजा बेरगोन बस्थायाव सोना अब्लानिया नोंथाङा हाखौ हाखौ गिबियावनो हाखौ‌गुन्दै खालामग्रोना लाग्रोनायनि उनाव आलुखौ नांगोलदो ओइ हाथिलि हाखौ हा स्लिम होनो नांग नांगोलदो नांगोलद एबा बे गुबुन बुस्थु दंबाबो बेखौ गोजौ गोजौ फार बानायनानै बेयाव दखर दखर गाथा जावनाय रखम खालामनानै औ गाथा जावनाय रखम खालामनानै नोंथाङा बेखौ आलुखौ फ-फबनांगोन अब्ला बेयो खानायसोनि उनाव जेब्ला बे बाय गोजौ गोजौ जायो। बिनि रोदाया माबानि बिलाइ गोरलै खिलियो अब्ला नोंथाङा बेयाव मा होनो जिगाब सिगाब नङाबाबो जायखि जाया बुस्थु होबना होनांगौ जायो आरो औ। औ खोबना होनायनि उनाव आरो बियो साननैसो माने साननैसो थानायनि उनाव बिनि बिलाया जेब्ला रानो अब्ला नोंथाङा बेखौ नांगोलदो एबा नांगोलदो नंङाबाबो गुबुन बुस्तुजोंबाबो नोंथाङा बेखौ मा होनो बुरनो हायो आरो
औ औ नोंथां औ
बुरनो हायो बुरनानै बे आलुखौनो नोंथाङा जुदि बुरजा गायदोंमोनब्ला बेफार फालांगि होननानै जिउ खुंलांनो हागोन आरो नों नोंथाङा न'नि थाखायल' मोनब्ला बेखौनो बुरै बुरै जानो हागोन आरो बेथ' आलुआथ' अराय माहानि थाखायखा। बेथ' बेखौथ' अराय माहा जों मोनखायो द दखान हाथाय बाजारफोराव औ बायदिसिना नोंथाङाथ' मिथिखागौ दा जेरै फुलकबि फुलक'बिफोरा अराय माहानि थाखाय नङा दिनै फुलक'बि फुलकबि दा जेरै फुल कबिफोरखौ फार्स्ट गिबियावनो बिनि बेगरखौ जोङो दखरसे फिसा हाया एबा बाहाय गिदिर जि बाय जि गिदेरबाबो फिसाबाबो बेयाव नोंथाङा बेगरखौ सारनानै फोग्रोनानै
औ औ
बिनि जुदि बिनि माबाया बेगरा गाजा बेरनानै मा होनो बिफाङा बाय गिदिर गिदिर जायोब्ला गिदिर गिदिर जानायनि उनाव बेखौबो ट्रेक्टर खनसे आलेवनानै गुबुन हायाव ट्रेक्टर मोनसे हालेवनानै बेखौ बेखौ बै बेफोरबायदि बि आलुनि रखम दा जेरै जोङो गोजौ गोजौ फारखोनानै बेखौबो बिदिनो गायलांनो हायो आरो लारि लारि लारि लारि औ फुल कबिबो बिदिनो नोंथाङा जुदि बेफार फालांगिबो खालामनो हायो बेफार फालांगि न'नि थाखायबो गायनो हायो दा जेरै फुल कबिखौबो बुहुत मानसिफोरानो जायो सोरबा घुगनि बानायो सोरबा फुल कबिखौ सोरबा आरो बेदरजों जायो गासै बुस्थुजोंबो जाजायो बेफोर बुस्थुआबो औ दा जेरै बिलाहि बिलाहियाबबो बिदा बेफोरबायदिनो बिलाहियाबो बिलाइआबोथ' बिदिनो सेम गायनो गोनां जायो बिलाइिखौबो गिबियावनो जोङो बेखौबो बिदि फोग्रोनानै बिलाइया आरो जेब्ला देरो बियो फिथाइ फिथाइ जानानै जेब्ला बिनि फिथ गाजा जायो अब्ला बेखौ जोङो थानजायो होननानै हाथाय बाजार नङाबा सकफोराव बाजारफोराव बेफार फालांगि हिसाबै फानहैयो आरो रां रुफानि थाखाय जोंनियावथ' दा जेरै दा जोंनि गामि ओनसोलनि मानसि सुबुंफोराथ' इसेबां ओरैथोनि एबा गोरिबानो गोजाखा धोनि गैया गोरिबानो गोजाखा रावबो आरो न'नि थाखाय गाया बेफार फालांगिनि थाखायबो गायो औ नोंथाङाथ' मिथिखायो दा जेरै मेसें बोथोराव आरो बेसर बेगरफोरखौबो बेगर दा जेरै बेगरखौथ' खनसे दुब्लिखौ खनसे फोथारखौ खनसेनो हालेवनायनि उनावबो नोंथाङा फोनो हागोन जुदि नोंथाङा बाहाय मोजां खालामनो गोसो दंब्ला एसे मोजां खालामनो गोसो होनब्ला नोंथाङा हननै हालेवनायनि उनाव जुदि फैयोब्ला बेखौ गिबियाव बिखौ गिबियावनो बेखौ फोमोन माबाखांनायनि उनाव हालेवखांनायनि उनाव
औ औ
हालेवखांनायनि उनाव बेगर गारबानो बेगर गारना होनायनि उनाव साननैसो आरो दैमु दैमु नुबाय दै उन होनायनि उनाव आरो नोंथाङा बे बियो जुदि बिनि मा होनो बिनि माबाया बिफा बिनि फिथाइया जुदि गाजा बेरनानै बाहायदि बाहाय इसे गिदिर गिदिर जायोब्ला नों थाङा बेखौ खानानैबो मैगं हिसाबैबो फाननो हायो आरो बेयो नांनायनि बाराद्राय गोदोर जाबाबो बियो मा होनो बियो फिथाइ लायो जेब्ला फिथाइ लायो बेखौ बेखौनो थाव फेरेदनोबो हायो
औ दा
औ थाव फेरेदो हानानै जेरै थाव फेरेदों थावखौथ' जोंनो नांखागो दिनै जोंनि सानफ्रोमबोनि जानाय जिउनि मोनसे
औ औ औ
माबासो बियो हुदासो थावा
औदा औ
औ औ दा दा नोंथांनियाव आङो मोनसे आयदानि सायाव सोंनो सानदों
औ औ।
बे आयदायानो जाबाय नोंथाङा भिन्दि आयदानि भिन्दिनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोथां दा दे नोंथां भिन्डिआबो जोंना बिदिनो बाय ओ बेगर थाया नङा होमबा नोंथां। बे बेगरजोंसो सोरबा खायफाबाबा जानो थाखाय दब्लायसे थाखा फोयो सोरबा फाननो थाखाय एसे बुरजा फैयो आरो नोंथां ना बेखौनो भिन्डिखौ जोङो गिबियावनो बे फोथोरखौ जों हालेवग्रोना लानानै एवग्रोनानै जों बेवहाय बेगरखौ सारनाय जायो आरो नोंथां नङा होमबा। औ। बेगर सारखांनानै बिदिनो जोङो साननैबा सप्तानै बा सप्ताथामनि उनाव बे बेगरा एसे गोजौ गोजौनिफ्राय खिलिबोयो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ खिलिखांनायनि उनाव जोंनि अ बायदिसिना जानायनि थाखाय बे फोसोलाव बे फोसलाव एम्फौ बायदिसिना जानायनि थाख ओ जों बे बेवहाय जोंबो एसे एनै आथिखालाव मुलि सानाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ मुलि सारानायखौ जों दा आथिखालाव नुनो मोनदों नोंथां। न' होमबा नोंथां ओमफ्राय बिदिनो आरो बिदिनो खौबो बिदिनो जोङो फाननो थाखाय जायो सोरबा न'नि थाखाय जायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो फोनाय जायो आरो नोंथां दा आं नोंथां आं बे ससेयावनो आं फोरमायनायखौ दोनथ'बाय नङा नोंथां जोंहा समाव एसे थौबाय न' होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
दे बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'लायनोसै नामा?
औ दे दे दे दौ दौ औ दे औ दे दे गोजोननाय थाबाय।
नोंथों गोजोन थाबाय।